सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय सेथियावनो।
नोंथांनिसिबो गोजोन। हाम लायनाय बेलासिनि जासिहरनाय थाबाय।
जोंहा गोबां बाथ्रा सावरायफोरनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां बाथ्राफोरबो जोंहा सावरायनो दंबावो जों बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायनोसै
औ सावरायजागोन।
जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनाय हुदानि बागै जोङो दिनै सावरायनोसै।
औ बेबो जोबोर मोजां टपिक
औ बे बे टपिकाव राय्लायनायनि सिगां जोङो बर' हारिया मा मादि? मा रोखोमनि जानानै बिदि थांनानै थायोबा माबायदि रोखोमनि जानाय खौ गासैनिख्रुइ मोजांसिन मोनो बेफोरनि बागै मोनथिनाया गोनांसिन जागोन।
औ नंगौ बेफोरखौ मोनथिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार।
औ जोंहा बर' हारिफोरा गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि जाबोदों। बाबो जोंनि बर' हारिया थावनि मस्लानि बाहायनायखौ जोंनियाव खमफोरा दाबो दंङ आरो जोंनि साबसिन हामसिन जानायफोरानो खारैदों संनाय मैगंफोर जेरै अन ला खारै मैथा खारै बेफोरबायदिनो अनलाफोरखौ जानाय जायो दाउ दावजों अनला खारै मैथाजों ना खारै खुमब्राजों ना खारै बेफोरबायदि जोंनि जानाय हुदाफ्रा गोबां सिगांनिफ्रायनो दोंबोयो आरो बेफोर बेबायदि जानायनि गेजेरजों मोजां गोग्गो देहा ससथ'फोरखौ मोननो हायो।
औ नोंगौ जोंनि बेबायदि बर' हारियाव गोबां रोखोमनि बेबायदि ओंख्रिफोरखौ जों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे ओंख्रिफोरखौ जों थिनानैबो जानो हायो जेरै जों औवानिफ्राय ओंखारनाय मेवाइ बेफोरखौ जोङो हानानै बेबायदि मोखै बेबायदि बनायनानै जोङो थिनानै दोननानै जोङो उनाव ओंख्रि गैयाब्ला जों बेबायदिनो संनानै जानो हायो आरो दा नार जि बेबायदिनो फाथोफोरखौ जोङो फोराननानै सानदुंआव फोराननानै जोङो फाथोफोरखौ गोरान खालामनानै बेबायदि गोरान खालामनानै जोङो उनावहा जुदि ओंख्रि नां ओंख्रि गैयाब्ला जों बेफोरखौ जानो हायो बेफोरखौ जों थिना दोननाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार।
औ नंगौ जोंहा बेखौ जोङो अमाजों खारैबो जायो नारजिखौ आरो बेबायदिहैनो बेखौ ओरैनो गोनजा खारैबो जायो आरो अमाजों गोरान एवनानैबो जायो। बेबायदि जानाय हुदाया जोंनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो दोंङो आरो दाबो सोलिगासि नो आरो बेफोरखौ जानानै मानसिनि देहाया गाज्रि जाया नाथाय मोजांसो जायो। आरो गोबां बेफोरबायदिनो जानायफोर दंङ जेरै एम्फौ लाथा जानाय बे एम्फौ लाथा जानायावबोबो सिगांनिफ्रायनो दोंबोयो। बर'फोरा बेफोरखौ फिनाय फिसिनानै गोदोर ओ खा-खाजा खालामो आरो बेखौ एवनानै जायो आरो बिनि थानाय फिथोबफोरखौ हा फाननानै रांबो खामायो आरो बे एम्फौ फोरफोरखौ बर' आइजोफोरा फाननानैबो रां खामायो।
औ नंगौ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर एम्फौफोरखौ जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो
आरो गोबां बाथ्राफोर जों सावरायनो हाबावो बर'फोरा ना गुरनायाव जोबोद आखा फाखा नालाय ओ आफ ना गुरनानैबो गोबां जायो नाथु ना खांख्राय बेफोरबायदि फोरखौ नागिर नागिर खुमब्राजों लाव जोगोनार जों आरो गोबां बिदिनो नारजिफोरजोंबो जायो आरो अनलाफोरबो जायो गोबां बिदिनो जानायनि गेजेरजों मोजां देहा साइस्थ'फोरखौ मोननो हायो आरो बेफोरबायदियैनो गोबां जानाय हुदाफोरा सि गांनिफ्रायबो दा सिगांनिफ्राय दाबो दं आरो अरायस थागोन आरो बेफोरबायदि जानाय फोरानो मानसिनि देहाखौ गोग्गो खालामो जेब्ला मानसिया थावनि बांसिन बुस्थुफोरखौ जागोन मुवा बेसादफोरखौ बाहायगोन अब्लानिया मानसिनि देहाया लोरबां जालांगोन आरो जेब्ला मानसिया खारै बांद्राय जागोन अब्लाबो मानसिनि देहा लोरबां जालांगोन बेखायनो गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव रुना जानायबो दङ। बे रुना जानाय फोरनि गेजेरावनो जोंना मुला गोथां बिलाइ बेफोरबायदिखौ रुनानै जायो, नारजिफोरखौ रुनानै जायो जाय फोरखौ जानानै गोबां मोजां गोगो देहा साइस्थ'फोरखौ मोननो हायो आरो जानाय लोंनायनि हुदायाव बर'फोरनि गेजेराव ओ बेबायदि गोथां फिथाइ सामथाइफोरखौबो ओंखामजों जाफानायनि हुदा दङ जायनि गेजेरजों मोजां गो गो दैहा साइस्थ'फोरखौ मोननो हायो।
औ नंगौ जेरै जों फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला बेफोरबायदिनो थाइजौ रैमालि बेफोरखौ जोङो ओंखामजों जाफानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना जोंनो बेबायदि खोन्थायो आरो जों जानायफोरखौ जों नुनो मोनबोगासिनो आरो बेबायदिनो जोङो सुबुं माहारिया बेबायदिनो जों जालांबाय थागोन।
औ नंगौ जोंहा सिगांनिफ्रायनो जानाय दङ आरो जोंनि गेजेराव जोगोनार गोरलैखौबो जोङो बिगुर हाया लेबालासिनो बि गुरखौ गारालासिनो बिगुरजों लाबजों जों एसे मोजाङै हानानै हा रुनानै जायोब्ला गोथाव नाङो आरो बेबायदि जानाय हुदायाबो दं आरो लाव बि बिजौ बेफोर लावनि बिथराय बेफोरखौ जानायाबो सिगांनिफ्रायनो दङो आरो दाबो दङ आरो बेफोरजों लावनि गोरलै गोरलै फिथाइफोरखौबो होफानानै जायो अब्लानिया जो जायो गोथाव। आरो गोबां बिदिनो जोंनि गेजेराव जानाय लोंनाय, लोंनाय होनोब्ला जोंनि गेजेराव गोदो गो दाय समनिफ्रायनो बिदिनो मेंनानै मावनाय समाव गोबां बिदि साहाफोरखौ लोंनाय जायो जोंनि गेजेराव लाल साहाफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनाय मोनो आरो गोबां बिदिनो गाव गायनि नआवनो फिसिनाय मोसौफोरनिफ्राय मोननाय गाइखेरफोरनि गेजेरजों गाय खेर साफोरखौबो लोङो।
बेबायदिनो ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ नोगोरफोराव बेबायदि बायनानै जाया लाबानो जों नआवनो बेबायदिनो आबाद खालामनानै जानां गौ होनब्लासो जों जोंहा बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हागोन, मानो होनोब्ला नोगोरफोराव गोबां मेडिसिनफोरखौ सार नाय जायो। बेबायदि मेडिसिनफोरखौ सारोब्ला जोंनि देहाया गोबां लोरबां जागोन बेखौ जानानै, बेखायनो जों गाव बागाव नआवनो बेबायदि आबाद खालामनानै जानांगौ ओंख्रिफोरखौ जेरै जोङो जोगोनारफोरखौ जोङो ओ नआवनो गायनानै बिबदि दोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों नआवनो गायनानै बेबायदिनो जानो हायो जेरै फाथोफोरखौबो जोङो नआवनो गायनानै जानो हायो मानो होनोब्ला बेफोराव जोङो जों नआव ओ ओ गायनानै दोननायाव जों मेडिसिनफोरखौ होनाय जाया, ओंखा बेखायनो जोंनि देहाफोराबो लोरबां जानाय नङा बेखायनो जों नआव गायनानै दोनोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन होनब्लानो जोंहा देहायाबो बेबायदिनो। मोजां जागोन आरो जों मेडिसिनफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहा। फोरा गोबां लोरबां जागोन बे ओंखायनो जोङो बेफोर नोगोरफोरनिखौ बायना। जाया लाबानो जों नयावनो बेबायदिनो। बानायनानै एबा गायनानै दोनोब्ला। मोजां जागोन बेखायनो जों। बेफोरखौ गावबा गाव नयाव बेबायदि गायना लायोब्ला गोबां। मुलाम्फा जागोन।
बिदि बालाय जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेखिनियावनो दोनथसै।
औ जोंहा समयाबो जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ जों बेसेआवनो दोनथनाय जाबाय।